हेल नोंथां
औ हेल
औ ओ नोंथाङा आंनि आवाजखो खोनादों दा
औ खोनादों
औ ओ गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसिम
औ गोजोन
औ नोंथांनियाव आङो फंनैसो बाथ्रा मोन्थिनो लुगैदोंमोन नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन
औ ओ नोंथाङा आंनो अमा फिसिनायनि सायाव ओ फोरमायनो हागोन ना
औ
दे बिदिबा नोंथाङा आंनो अमा फिनायनि सायाव फोरमायलाय एसे बाथ्रा
औ जों अमाखौ फिनोब्लाथाय औ बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबो बा न' खाथिफोर सोरबाफोर फिनायनिफ्रायबो जों बायनानै लाबोनो हायो आरो अमा फिनोबा आदिफोरबो जों लाबोनो हायो सिनायनाय मानसिनिफ्राय
औ
औ जों अमाखौ फिनो थाखाय ओ आदारनि गोनांथि जायो बे आदारा जोङो माइरंनि गुन्दैनिफ्राय मोनो माइनिखै माइ माइ गाबखौ माइ गाबा मिलाव सौखांनायनि उनाव गुन्दै जायो
औ
औ बै गुन्दैखौ जोङो अमानो होनाय जायो आदार महरै आरो बेजों लोगो से अमा फिसायाथ' गुन्दै गोजा जानो हाया बिनि थाखाय जोङो ओंखाम बा बि बिदिनो अफ्रिफोर सेरेब मावनाय अफ्रिफोरखौ जोङो लगायनानै होनाय जायो आरो लोगोसे जोङो अमानि आदारनि थाखाय जोङो ओ बायदिसिना बिदिनो दिंखिया थास बेफोरदिखौ हानानै रुनानै होनाय जायो लाव बिदिनो खुमब्रा बेफोरदिनो नआव जि दं बेफोरदिनो मैदुफुल बेफोरदिखौ जों रुनानै बेै गुन्दैजों माबाना होयो आरो लगायनानै जाहोनांगौ औ औ आरो बिदिसिनो बायदिसिना माने ओ सापर बिदिनो थाबदेरनो थाखायबो मानसिफोरा होयो बिदि होनायखौबो नुनो मोनो औ आरो अमाखौ फिनो थाखाय जोङो गन्द्रानि गोनांथि जायो गन्द्रा लुना होब्लानो जायो आरो बिदिनो फिसाफोर बाराय होनो हायो लोगोसे अमा खौ फिसिबाथाय फिसा जाहोनोब्ला जोङो बिदिनो अमाखौ देरनानै बिदिनो सात माससोनि उनावनो फिसा जाहोनो हायो आरो फिसाया जानो थाखाय जोङो ओ ब्रै मासनि उनावनो फिसा जोनोम होयो अमाया आरो बिदिनो अमा फिसा खौ जोङो मास मोननै बा आराय मासफोरावनो फानहैफिननो हायो आरो बिदिनो जोङो अमाखौ लानानै गोबां रांखावरि खामायनो हायो आरो
औ
औ
हेल
औ
औ
औ
दे अमानि सायाव आरो फंनैसो बुंबावदो नोंथाङा
अमानि सायाव
उम
औ दा जों जोंनि ओनसोलफोराव अमाखौ गोबां माने ओ बिजनेस महरैबो खालामनायखौ नुनो मोनो आरो माने गोबां फियो।
औ
बिदिनो ओ मानसिफोर दोनलायनानै बिदिनो बिजनेस खालामो आरो बिदिनो फिसा जाहोनानै। फानो गेदेरफोरखौबो सालान इदि खालामनानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो। आजिखालि गोबां दाना बेफोरबायदिनो सापर्ट बेफोरबायदि होनानै जों थाब थाब फेदेरनानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो अमाजों जों जोंनि नांगौ माने गैयि समाव जोङो फाननानै रां खावरि खामायनानै जोङो अमा फिसिनानैबो माने न'खर सालायनो हायो आरो आरो गोबां फरायनाय बेफोरदियाव हेफाजाब खालामनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेमार आजारफोर जाब्लाबो माबा मोनसे जाब्र'बथाय। जाब्लाबाबो बे अमाखौ जोङो फाननानै रांखावरि आरजिनो हायो आरो। आरो
औ-औ
औ आरो जोङो अमाखौथ' जानायावनो बाहायखायो नङा होमबा।
औ नोंथां।
आरो माबा मोनसे प्रग्रामफोर जाब्लाबो बुथारनानैबो जानो हायो जोङो। बिदिनो औ आरो मायबाफोर सोंबावनो गोसो नामा नोंथाङा?
औ नों फंनैसै बुंनोसै औ अमाखौ नोंथांमोननाय बायदि जोङो गिबियावनो बाजारनिफ्राय बा सोरबाफोर न' खाथिनि जुदि फानोब्ला बेनिफ्राय जोङो बायना लाबोनानै जों न'आव फिनाय जायो बेैनो जोङो थाब देरनो थाखाय जोङो गुन्दै बा जों साफर होनानै बेखौ फेदेरनाय जायो। बेनिफ्राय लासै लासैनो जेब्ला बे देरगोन अब्ला जोङो गुन्दै अफ्रि होनानै जों बेखौ औ बा बिदिनो न' ननि माइरंफोरखौ जोङो बिदि अफ्रिजों रुफानानै बेखौ होनाय जायो। बा जों बिदिनो थास' बायदि मि थिंगायाव मोननाय बायदिफोरखौ जों होनानै बेखौ फेदेरनाय जायो आरो खायसे खायसेखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोना इन्टिग्रेटेड फार्मिं बायदिखौ बानायनाय जायो जेरै मोनसे फार्मिंजोंनो गुबुन मोनसे बो देरफालांनाय जेरै जोङो बुंनो हायो जे ना जोङो अमा बा हाखर फाराव जोङो जुदि अमाखौ लायो बा अमा फिसियोबा बा मानि जोङो बिदिनो गलार बानायोब्ला बेयो जोङो गोबां अमानि बिथां बिफोरो गुन्दैजोंबा बिसिनि आदार जानानै जा खिगोन खिनायखौ जोङो हाखराव होगोन अब्लानिया बे हाखराव जुदि गोलैहोयोब्ला बेयाव थानाय ना फोराबो बिदि मोनजाफायो बिदिनो बे मा होनो अमानि खि बा अमानि जा आदार बारा जानाय बेफोरखौ जानानै बियो देरनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो जों मोनसेनि लोगोआव जोङो मोननै जोङो बिदिनो आबाद मावनो हायो। जेरै जोङो अमाखौ जों गोबां जादनि मोननो हायो जेरै दानियाथ' लकेल बांसिनानो लकेलबो फियो बांसिनानो सोरबा सोरबा जोङो हाइब्रिद जादनिखौ फिनाय जायो हाइब्रिद जादनो थाबनो देरो बिदिनो थाबनो देरनानै जों जायफोर फिसिग्रा बे फिसिग्राया बेखौ थाबनो फाननोबो हायो औ अमाखौ जोङो बायदिसिना मुलि बा भेक्सिनबो होनो गोनां जायो मानो होनोब्ला अमाया बायदिसिना बेरामफोरबो जायो जायफोर बेरामफोरा जायोब्ला अमाया लासै लासैनो आदार जाया जालाङो बिदिनो आदार जाया जालांनानै बियो दुरबल जानानै बिदिनो खोमानो गोनां जायो बिदि जिउ खोमानानै लानो गोनां जायोब्ला जाय फिसिग्रा बे फिसिग्राया एसे लस जायो आरो बिदिनो रां रुफाफोरखौ बियो जेसेबां मोननांगौ बेसेबां मोना बेनिखायनो जों हानाय मानि बेखौ जेसेनो फोथि खालामगोन बा जेसेनो जों बे बिनो जों मुलि आरि बाहायगोन अ सिबांनो बियो ओ बेरामनिफ्राय बार गगोन जुदि जेसेबांनो बेरामनिफ्राय बारग'गोन बियो आदार जानायाव गोसो होगोन बिदिनो बि बियो थाब थाबनो देरनानै जों बेखौ ओ फास माह बा सय माहायावनो जोङो गेदेर गेदेर खालामनानै जोङो बिस बा फसिस फसिस हाजार गाहाम मोननायालागै जों फाननो हायो आरो दा बिदिनो बेफोरदिनो नायावबो जोङो जों जुदि दानायाथ' गासिबो मासे मानि अमाखो फ्राय लाफ्रामजोबानो नाथाय खायसे खायसेबो आं अमानिनो जेनेबा अमाजोंनो आङो बा बिदिनो फार्म बानायनानै बिदिनो न'खर संसार खुंलांगोन खायसेफोरा बिदिबो सानो जनोब हा हायोबो बिदिनो फार्म बानायनानै बिथांमोना गावनि जिउखौ खुंलाङो बिथांमोना ओ बांसिनानो ओ हाइब्रिद अमा जाय थाब थाब देरनानै फानजाहैनाय जायो बेखौ बांसिन फिसियो लोगोसेनो जोंनि लकेलखौबो फिसिनायखौ जों नुनो मोनो लकेला एसे थाबनो ओ एसे थाब देरा आरो बेलासेैनो देरलाङो खिन्थु बेहाबो दाम दं दानि दा मार्केट बे मार्केटआवथ' अमानि दामा ओ सारि फास्स' बा बिदिनो सारि सारि स' गाहामालागै जों थांनायखौ जों नुनो मोनो केजि हिसाबै बियो बेफोरबायदि फाननानै बिथांमोनहा गोबां ओ अमा फिसियो बिदिनो ओ नोंथां बुंनाय बायदि अमा जे अमा बुन्दि मासेया जुदि ओ बोसोराव ओ बिदिनो ओ दस बार'थानि सायाव फिथा होयो आरो बिदिनो बोसोराव खेबनै फिसा होयो बिदिनो बेफोरबायदि फिसा खालामनानैबो गोबां रां खामायनो हायो गावखौ फिग्रा बिथांमोना बेखाययो नोंथां बुंनाय बादि जोंङो अमाया जोंनि न'सिम सग्रा बा जोंनि न'सिम थाग्रा ओ जोंङो अमा फिसिनानै जोङो बायदिसिना जोंनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जों ला लानो हायो जेरै फरायसा बिथांमोना बांसिनखौनो नुनो मोनो कलेजाव होनाय जा ओ हिनजावसा बिथांमोनहा हिनजावसा बिथांमोननो निजुत मइना बा बिदिनो गोबां आसनिफोर होनायनि गेजेराव खायसे खायसेया बिदिनो आंनो उनाव नांगोन हायो होननानै ओ अमा फिसियो बा बिदिनो दाउ अमा दाउफोर फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जदि अमाफोर फिसिनानै ज बि दोनोब्ला बा बियो जेब्ला गिदिर जागोन अब्ला बे एक हाजार दुइ हाजारनि अमायानो बिसोरनो दस फन्द्र' हाजार गाहाम होगोन बेखायनो जोङो फरायसाफोराबो बिसोरनि जों जुदि बेखार समाव ओरैनो थास्लाय स्लाय बेखौ फिनानै दोनोब्ला बेनो सानसे माने जों गोबां रां होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बा जों रां मोननो हायो बिदिनो फरायनायावबो जोंनिया हाजाब होबाय बिदिनो न गावनि नांगौ मुवाफोर बायनाय बिदिनो गावनो नांगौ जानाय फैसाफोरखौबो जों बे अमानिफ्रायनो जों मोननो हायो आरो बिदिनो अमाखौ जोङो बायदिसिना फोरबोफोराव बाहायनाय जायो बायदिसिना जोंनि हाबा बिनि खास बायदि सारादुफोरावबो बेयो अमाजोंनो जों गासैबो खौबो अमानि बेदरजोंनो जों गासैखौबो ओ खालामजोबनाय जायो आरो। ओ नोंथाङाबो आंनो गोबां बाथ्रा अमानि सायाव मोनथिहोबाय आमफ्राय आंबो नोंथांनो गोबां बाथ्रा अमानि सायाव मोनथिहोनो हाबाय। ओ बिदिनो गोजोननाय थाबाय नोंथां। बेफोरबायदि उनफोराव बो नोंथाङा आंनो गोबां बाथ्रा मिथिहोगोन होननानै गोजोनथों।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोजोन्थों।
औ।